हेलौ
औ नोंथां
औ खोनाबाय
खोनाबायना
औ औ खोनादों औ खोनादों
नोंथां
आङो दा ओरैनो दंथ'यो मबाइलावसो ओरैनो बैसागुनि रंजानाय मोसानाय नायगासिनो दं आं इउटुब
ए ए औ औ
नोंथाङालाय माथो खालामदों
आंबो ओरैनो दं हरनाय दं
औ हरनांगौ बिदिनो आंबो गोसोखांखादोंमोन एसे ओरैनो टाइम पास रायज्लायहरनां होननानै नोंथाङा हरदों मोजां जादों।
औ
ओ ओमफ्राय ओंखामफोर जाखांबाय
जाथ'वाखै जानाया खारेन गैया
औ औ माथो ओंख्रि संखोमोन
ओंख्रिया बिदिनो माबासो ओ जोग्लावरि मानिमुनि खानसा सिब्रु लगायनानै दावसा फिसाजों बिदै फुदुंदों एसे देहाफोरा राफोद जाथों होन्ना नै
औ
बेफोरखौ जायोब्ला देहाफोरखौ राफोद मोनो ओंखायनो बेफोरखौनो जानोसै होननानै संदों
औ औ सम सम जानांगौ देहाफोरा राफोद जायो
औ नोंथाङा रंजा बाजाफोरखौ मोजां मोनगोन मोजां मोनोना मोना
मोनो मोजां मोनो
उ
मोसानायालाय
आं मोजां मोनो ओंखायनो आङो इउटुब नायबाय थायो आङो
व
बे बैसागु मोसानाय
औ
रंजानाय बाजानायफोरखौ नायबाय थाफ्लाङो आं
माबा माबा मिउजिक
मिउजिक भिडिय'आवबो आरो बैसागुनि दाब दाब जायगायाव प्रग्रामफोर जाया होमबा
औ औ औ
बेनि रंजानाय मोसानायफोरखौ सोरनिखौबा नायनो मोजां नुयोबा बेखौ नायबाय थाफ्लाङो आं
ए आंबो सम सम नायनाय जायो मोजांफोर जायोबा भिडिअफ्रा
उ माथो खालामनानै थानो जायोना
औ टाइम पास बेजोंनो
औ दाथ' फरायनायबो गैथ'ला नालाय ओंखायनो बेफोरखौनो नायनानै थायो नोंथाङालाय
आंबो बिदिनो इउटुबफोर नायो नायनाया नुबानो नायनोसै ओमफ्राय बे भिडिय' फैलाबायनायाव मोजां नुयोब्ला बेखौ नायलाबायो
अ
सम सम सम फुटब फुटबलनि भिडिअसबो नायनोसै
अ
एखमबा गेमयो बिदिनो
बिदि नङाबानो खामानि गैयि समाव टाइमा माला माला थांगोन मोनोना ओंखायनो बेफोरजों एसे टाइम पास खालामनानै थानाय जायो आरो
औ
उम
बोथोरावल'
बोथोरा गरमानो बेलासि बेलासि अखा हादोंमोन अब्लाबो नै जा गरमाव दङ
औ औ
जारला एसे सानदुं दुंबानो गरम जायो बोथोरानो
औ जोंनि थुनजायाबो गरमनो जादोंमोन ओमफ्राय अखा हाना एसेनो
अ नोंसिनिथिंजायबो
औ दा नै नालाय
अ अखा हाबाल' एफा थान्दा जायो बांद्रायबो थान्दा जायाना
औ
गरमानो बोरैबा रोखोमनि गरम जायो
औ
हेलौ नोंथां
औ खोनादों नै नेदा एसे मार
अ अ अ अ नेटआ बोरैबा जादों आरो नोंना
औ औ
उम एखमबा बिदिनो जायो औ दा एसे खोनागासिनो दङ
ए सानफ्राव बेलासिफोर
थांदों दसे सासे लोगो लिंहरनानै
ए ए
बेरायहैदों
औ औ
दसे बेरायहैनानै फैबाय गरमाव बारा गोबावबो थानो हायासै
औ औ
हेलौ
दिनै औ खोनादों ओरैनो औ गोजानाव थांनाय जादों
अ सम सम बेरायनांगौ जायो
औ बिदोंमोन आं फ्राय बेखौ थैनो थांनाय जादों नांथावगोन नामा माफोर खामानिनि थाखाय
अ खामानिनि थाखाय बिहरथ'दों आरो अ
औ सम सम लोगोफोरजों बेरायनायाबो मोजां मोजां गाज्रि सावरायनो मोनो
औ औ
जेनेबा मोजां गाज्रि सावरायलायोबा गोसोखौबो मोजां मोनो फ्रि मोनो
औ औ
नोङो न'आव ओरैनो थाबाय थाबा बायदिसिना सानफ्लांनाय जायो
औ औ
ओंखायनो एफा एनै बेरायनांगौबो जायो
बेरायनांगौ जायो न'आव थाबाय थानाङा
उम ओ आरो लोगोफोरजों बेरायबासो नोङो
मोजां गाज्रि नोंनि फरायनायनि सोमोन्दै लेखानि सोमोन्दै एसे एनै राय्लायनाय जायो नों फरायनानै दल' थाबाय थायोबा इसेबो सावरायनाय गैयाबा गोसोआवबो थायाना
उम
ओंखायनो समाय समय लोगोफोर औ सम सम सावरायनांगौ गोनां जायो गोसोफ्राबो होमबाना फ्रि मोनो
औ होनबाय फै जायो आरो होनबासो गोदान सुबुं सुबुं मोना
औ जेनेबा लोगो मिन्थिनायखौ आं मिथिया आं मिथिनायखौ लोगो मोनथिया बेफोरबायदिखौ जेनेबा सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनथिनो मोनो आरो
औ औ
पस्टफोर ओंखारबा बेफोरबायदिखौ सावरायलायनाय हायो आरो समाव मोनमफ्लाङाना
द औ औ दाथ' बेफोरबायदि जब मावनायनि समाबोथ' जाखाबाय नालाय नागिरनांगौ होनलाय औ
औ
ओंखायनो बेफोरखौ एसे एनै लोगोफोरजों सावरायनांगौ जायो
औ औ
लोगोफोरजों सावरायलायोबा एसे मोनथिनायबो फैयोना
मिथिनाय फैयो आरो सम सम हाबाय थानो मोन जानाय जाया
उम
औ साथाथामाथ' ओंखारबाय थानो जाला नालाय
औ
बांसिनानो न आव थाबाय थानाय जायो
नैबे फुजा बोथोर फैबा ओंखारबाय थानाय जानोसैलाय
फुजा बोथोरावनो उम जायो एसे
औ नोंथांमोनहाबो बेरायोना फुजा समाव नबो बेरायो नोंथांमोनहाबो ज' ज' बेरायनो मोजां मोनो ना
औ
आरो ज' ज' बेरायनानै नायनो मोजां मोनो
औ
फुजा समाव
औ बोसोरानो माला थाङो माला फैयो पात्ताखौनो मोनलायलायला
औ थांखाबायमोन दा
औ बैसागुआनो दाख्लिसो जादों आरो बैसागुआनो दाख्लैसो जादों ओमफ्राय बावला फैफिनबावसिगौ होननानै गोसोआव सानफ्लांलाय लाङोना उम मासआ बिदिनो माबाल' नालाय हेलौ खोनाफैयाखै खोनायाखै